औ नोंथां। औ खोनादों नोंथां नोंथाङाबो खोनादोंना? औ।
औ होमबा दिनै दावबायनायनि सिगां मा मा खालाम लानांगौ एबा गावखौनो थाग थियारि खालामना लानांगौ बेनि सायाव रायल
औ औ हागोन नोंथां रायलाय जागोन।
ह
उम बिदिब्ला नोंथाङा बुंग्रोनो ना बुंग्रोनो नांगोन?
नोंथाङा बुंग्रोदोदो दे
अ दे बिदिब्ला नोंथां जोंहा दावबायनायनि सिगां जोंहा गोबां थागथियारि बा ओ रेडि जाना थानाया जोबोद गोनां जोंनि थाखाय। बा रेडदि जानो गोनां जायो आरो। जोङो जोंनि जि जायगायाव थादों बेनिफ्राय जोङो गुबुनाव दावबायोब्ला जोंहा गोबां ओ थाग थियारि खालामनानै लानो गोनां जायो। जेरैहाय जोंनि गाननाय जोमनायानो जा जोंनि जानाय लोंनायानो जा बा जोंनि जों जि जायजों दावबायगोन जेरैहाय गारि मटर जियानो जा र ट्रेन रेल बायदियानो जा औ बिदियानो जा जियानो जा दा माने आरो बेजों लोगोसे बै जि जायगायाव नोङो दावबायहैगोन। जि जायगायाव नों दावबायहैगोन बै दावबायहैनाय जायगानि बोथोरनि सोमोन्दै सिगांग्रो एसे मिथिग्रोना लानाया मोजांआरो आरो बेजों लोगोसे उम जोंहा जि जायगायाव नोङो दावबायनो सानदों बे जायगायाव माने नोंहा ओ ओ जि जि दावबायग्रा दङ' दावबायग्रा जागा दङ नों जि जायगायाव थांगोन। जेरैहाय नों मोनसे जायगानि सिङावनो गोबां दावबायग्रा जायगा थायो नङा होमबा ज जेरैखायनो नोङो एगजामपोल महरै बा बिदिन्थि महरै जों गुवाहाटिखौनो लानो हायो गुवाहाटिनि सिङावनो जोंहा गोबां गुबुन गुबुन दावबायग्रा जायगा दङ।
उम
गुबुन गुबुन मन्दिर दं गुबुन गुबुन नायथावना जायगा दं जेरै जुनारसालिफोर दङ औ बेफोरखौ माने सिगाङावनो मा मा जायगा दङ बेखौ जोङो मिथिग्रोना लानाया मोजां आरो। मानो होनोब्ला नोङो एसे जायगायाव दावबायहैगोन बे जायगानि सोमोन्दै नोङो एसे सिगांग्रो मिथिग्रोनानै लायाबा नों जायगायाव थांखांनानै नों जायगायाव थांखांनानैसो नों बे जायगानि सोमोन्दै नोङो खबर लायोब्ला अब्ला नोंहा माने औ समा गोबां खहा जागोन आरो। मानो होनोब्ला नोंहा समा बांला जेसेबांनो थांगोन एसेबांनो नोंनि रां खरसाबो गोबां जागोन आरो। बिदिनो औ बिदिनो जोंहा गिबियावनो माने जोंहा रांफोरखौबो थियारि खालामना लानाया गोनां आरो जेरैहाय जोङो बहाबा थांनो गोनांब्ला गिबियावनो माने जोङो रांफोरखौ रेडि खालामना लानो नाया गोनां जोंहा आथिखालावथ' रां गैयाब्ला जेरावबो जोङो दावबायनो हाला जोङो न'निफ्राय आगानसे बाहेरायाव थाङोब्लानो जोंहा रांनि गोनांथि जायो जेरैहाय जोंहा जों गाखोनो थाखाय गारि मथर आरो बेजों लोगोसे नोंनि जानायानो जा जियानो जा बायदि आरो बेजों बायदि बायदियावफोरावनो माने नों गासैबो बिथिङावनो माने नोंहा रांनि गोनांथि जायो आरो। बेनिखायनो माने जों सिगांग्रो रांखौबो रेडि खालामो खालामनानै लानो नांगौ आरो बिदिनो जोङो नै गान्नाय जोमनायखौबो जोङो बुंनो हायो। नोङो जि जायगायाव थांगोन बै जायगायाव माबायदि जेनेबा बोथोरा माबायदि बेखौ सिगांग्रोब नोङो मिथिबाय मिथिखांनायनि उनाव नोङो मा खालामनो नांगोन बे जायगाया जुदि थान्दा बा गुसु जायगाब्ला मफ्राय नों गुदुंसे लांनो नांगोन
सेकेट बायदि बायदि
औ जेकेट बायदि बायदि गुदुंहिफोरखौ नोङो सिगांग्रो बुथुमना नानै लांनांगोन औ आरो बिदिनो जोंहा बे गाननाय जोमनायनि बिथिङावबो बेबायदिनो थांबाय आरो बेजों लोगोसे नोङो जुदि जि जायगायाव नोङो दावबायनो सानदों हमनानै ला नोंहा मेघालया मेघालयआव नोङो थांनो सानदोंब्ला बेयाव जोंहा गाननाय जोमनायनि बिथिङावबो जोङो बुंखाबाय जेरैहाय गुदुं जि नांगौ बे जायगायाव थाङोब्लाबो जोंहा गुदुं जि नांगोन बेबायदिनो जोंहा गरम जायगायाव थाङोब्ला बेवहाय जोङो माने माने थान्दा जि लांनो नांगोन जोंहा माने बेफोरबायदि जेकेट सुइटार गुदुं गुदुं जि लाङोब्लाथ' जों बेयाव जानाय नङा नालाय बेनिखायनो जोङो माने बै बोथोरनि सोमोन्दैबो जोङो जायगानि सोमोन्दैबो जोङो एसे सिगांग्रो मिथिना लानाया मोजां आरो बिदिनो आरो ओ जायगानि सोमोन्दैबो जोङो सिगग्रो मिथिनानै लानो नांगोन आरो बिदिनो जोङो मा खालामनो नांगोन ओ गिबियावनो जोङो बहाबा दावबायनो थांनो नागिरदोंब्ला बे जायगायाव बोथोरफ्रा माबायदि सोलिगासिनो दङ। बेफोरखौ जोङो सिगांग्रो मिथिग्रोना लानाया मोजां आरो बा खबर लानाया मोजां नङाब्ला जोंहा माने गोबां खैफोदजों मोगा-मोगि जानो गोनां जागोन मानो होनोब्ला माने आथिखालावथ' बोथोरफोरा माने जोंहा थिग नंला माब्लाबा गोबां अखा हानाय माब्लाबा हा गिसिखानाय माबलाबा दैबाना बेफोरबायदि जाबाय थायोसै नालाय औ बेनिखायनो जोङो मा खालामनांगोन बबेबा जायगायाव जोङो थांनो नागिरदोंब्ला गोबां अखा हादोंब्ला जोङो बे जायगायाव माने थांनायखौ एसे फावसना-फावसयनो नांगोन आरो बिदि अखा हाबाय थानाय समावनो जोङो थांनो नाङा आरो बेबायदिनो जों जेरै जोङो दार्जिलिं सिक्किमफोराव जोङो बिदिन्थि लानो हायो बेफोराव माने गोबां माने हा गिसिखानाय बायदिफोर जायो मानो होनोबा बेयो हाजो एरिया
औ औ अखा हाबाय थायो बिराद जायगाया
हाजो एरिया बेफोरखौ माने सिगांग्रो जोङो मिथिनानै लाग्रोनाया मोजां आरो खबर लाग्रोनाया मोजां बिनि उनावसो जोङो माने दावबायहैनो हागोन आरो बा दावबायहैनो नांगोन सिगांग्रोजों आं बेफोरखौ थाग थियारि रेडि जानानै थानो नांगोन आरो नों बिदिनो‌ जोंहा ओ माबा मा होनगोन जोंहा जि जायगायाव दावबायनो थांगोन। बे जायगायाव जि दावबायग्रा जायगाफोर दङ। बेखौ सिगांगांग्रो माने मा मा दावबायग्रा जायगा दङ। बेफोरखौ जोङो सिगांग्रो मिथिग्रोनानै लानो नांगोन बेखौ आङो सिगाङाव बुंखाबायमोन ओ बिदिनो नोंथाङा ओ बुंनो हागोन नामा जोंहा दावबायनायनि सिगां ओ गारि मथर बा रेल ट्रेन बिदिनो फ्लाइटफोराव थाङोब्ला बिनि दावबायनायनि सिगाङावनो नों मा मा थियारि जानो नांगोन बेखौ नों
नोंगौ जेनेबा आङो दायो न'आव दङ आरो आं दा गुबुन दाबसे जायगायाव हादराव थांनो नागिरदों बेनि थाखाय आं सिगाङावनो आंनि गाननाय जोमनाय
औ।
गाननाय जोमनाय जानाय लोगोजों लो लोगोसे
उम
खर' फानग्रा थाव साबोन कलगेट ब्रास बेफोरबायदि बायदि मुाखौ जों लाफाखां लानाया गोनांथारखा मानोना नों बै जायगायाव थांनानै नोंनि मोना एबा बडिजों बे थावा मिलायहैयाबा जानो हागौ।
औ-औ।
बेनिखायनो फ्रोम बायबाय थाग्राखौ लाबफानाया गोनांथार।
औ-औ।
उम आरो नोङो बै जायगायाव थांनोबा गोबाव समनिफ्रायनो राहा लानांगोन जेरै टिकेट दाननांगोन।
औ।
टिकेट दानोबा ओ जेरै जोङो ट्रेनजों थांनोबा थाय बै जायगासिम टिकेटनि दामा बेसेबां बेफोरखौ जों मिथिनानै लानाय गोनांथार।
औ।
ना नोंनाव बै जायगासिम थांनायनि राङाबो गैया जानो हागौ।
औ।
रां गैयाबाथाय नोंहा थांनायाव प्रब्लेम-प्रब्लेम जाखागोन।
औ।
बेनि थाखायनो जों रांफोरखौ सिगां बुथुमनाया गोनांथार। फ्लाइडजों थाङोबाबो सिगां फन्द्र दिन मास मोनसे सिखां बुकिं खालामनाया गोनांथार। मानोना सानसे साननै सिगांल' बुकिं खालामबा टिकेटनि दामा गोबां जायो।
उम।
बेफोराव गोबां रांनि प्रब्लेम जानानै फैयो।
औ।
आरो नोङो बेै जायगा जेनेबा नोङो भारत हादरनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनोबा भिसानि आरो भिसा आरो फासपर्ट बिसोर मोननाया जोबोर गोनांथार बिसोरखौ गैयाबा जोङो गुबुन हादराव जों थांनो हाया।
औ फरेन कान्ट्रिफ्राव थांनो हानाय नङा आरो औ।
आरो बैफोर आरो बैफोर हादोराव थांनायनि सिगां जोङो बै हादरनि रुमखौबो जों जेराव थागोन बेखौ बुकिं खालामनांगौ जायो।
औ। सिगाङावनो
बुकिं ओ औ बुकिं खालामना दोनाबाथा फाय नोंखौ थांहोआबो जानो हागौ आरोना बै बिदिनो गुबुन हादराव थांबाथाय माखासे बिथिंखौ जों सानग्रोनाया गोनांथार।
औ।
जानला मानला थाङोबा नों आनन्दायहैनोबो हागौ मोगा-मोगिबो जानो हागौ फैफिननो हानाय नाङाबो जानो हागौ।
औ-औ
ए
आथिखालावथ' जों मिथियो गुगोलफोरावनो नायनानै।
औ
जों थांनो हायो।
उम। ओ नोंथां बिदिनो नोंथाङा बुंलांबाय थांनायनि सिगां जोङो माबा बिदि ओ थियारि जानो नांगौ।
हो।
बेबायदिनो नोंथाङा थाव बायदिफोरनि खोथा बुंनायाव आं मोनसे खोथाखौ गोसोआव फैबावबाय जेरैहाय जोङो माने जोङो दावबायनाय समाव जोंहा बायदि बेरामफोरजों जोङो साग्लोबजानोबो हागौ जेरैहाय जोंहा माने जों जानाय लोंनायफोरा सम मथि जायाब्ला जोंहा गेस्टिक बायदिफोरा जायो बेनिखायनो गिबियावनो जों माने गेस्टिकफोरनि मुलिफोरखौ जोङो लाफाखानाया मोजां आरो औ गेस्टिकफोरनि मुलिफोर आरो बेजों लोगोसे जोंहा थान्दा जायगाफोराव थाङोब्ला जोंहा गगा मोननाय लोमजानायफोरा जानो नागिरो आरो औ ओमफ्राय बेबायदि जानो नागिरो नालाय बेनिखायनो जोङो गिबियाव थांनायनि सिगाङावनो बेफोरखौ रेडि खालामनानै लानो नांगोन आरो गिबियावनो माने औ थांनायनि सिगाङावनो जों बेखौ बायनानै लाखानो नांगोन
ह
आरो बायनानै लानानै जों बेखौ लोगोसे गावजों लोगोसे लांफाखानाया मोजां मोजां आरो नङाब्ला जोङो हरखाब जोङो माने गुबुन जायगायाव जोङो साखाथियाव फार्मासि बायदिफोर डाक्टरफोरखौ नोङो लामा ससेयाव लानदां जायगाफोरावनोङो लोगो मोनाबो जानो हागौ बा मोननो थाङाबो जानो हागौ
उ
दावबायनायफोराव आरो बेबायदिनो जोङो बेबायदि रेडि गैखायाब्ला जोङो माने गोबां भुगिनो गोनां जागोन आरो बिनिखायनो जोंङो
ए
गिबियावनो बेफोरखौबो रेडि खालामना लाखानाया मोजां आरो माने
उम जों मोनथिबायदि गुबुन जायगायाव थांनोबा थाब थियारि लानाया गोनांथार टाइम जाबाय नामा नोंथां
औ दे बिदिब्ला नोंथां दे